औ खोनादों। खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आङो दायो जेबो खालामथवाखै नोंथां ओरैनो दङ।
आ औ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजोंहाय आङो जोंनि दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोराव मा मा मैगं थाइगंफोर गायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन। ओ नों
औ हागोन नोंथां सम होनो हागोन।
औ जागायनोसै जोङो दैज्लां बोथोर मा मा मैगं थाइगं गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबि आबादाव माइयानो नङा होनब्ला जोंना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
अ माइखौहाय माबोरै गायो आङो गिबियावनो बुंग्रोनोसै। माइखौ जोङो ओ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि माइ बोरायखौहाय ओ माइज्लि खालामनो थाखाय जों गिबियावनो फुख्रियाव बा दैमाफोराव फाथोनि बस्थायाव सोनानै सोमनानै दोनग्रोनांगोन बेनि उनाव बेखौहाय ओ थाम बा ब्रै साननि उनाव बोखांनानै ओ बेखौ बे दैखौ फोराननो थाखाय बा दै सलद होनो थाखाय जोङो बे हायाव लखबनानै लाइ बिलाइ बा थास' बिलाइजों खोबनानै बेनि उनाव जोङो बेखौ फोननो थाखाय जोङो हाखौबो फोमोननानै लानांगौ जाहैबाय नालाय जोङो हाखौहाय मोसौजों नङाब्लाबो ट्रेक्टरजोंहाय हालेवनानै फोंग्रोनानै लागोन आरो ना नोंथां बेनि उनाव जोङो बे हायावहाय खोथियाखौ खादाफोराव लानानै मुथा मुथायै सारनानै होगोन जेब्ला बेयो थे दान बा से खावसे दाननि उनाव देरनानै गोजौ गोजौ जानानै फचना फुजानाय महराव फैयो अब्ला जोङो बेखौ ओ आइजोफोरा बा हौवाफोराबाबो फुजायो फुनानै मुथा मु था खानान आखा खालामनानै खानो दोनगोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
ओ फोमोननानै लानानै बे खोथियाखौ गायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो बेखौ फिथाय था बिबार बायनानै फिथाइ थायहोनानै रानानै मोनहोयोब्ला जोङो हानानै न'आव लाबोनानै दोनफैनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो नङा होनब्ला
औ नंगौ
ओ मा मा आबाद गा पथल खुन्द्रिं जिंगा बहल भिन्दी फानिलाव बान लौ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ गायो जो थांमोननि ओनसोलथिंसो ओ मेसें बोथोरावहाय मा मा मैगं थाइगंफोर मावो नों आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
मोननिथिंनि बादिनो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरावहा मा खासे बिदि आबादफोरखौ खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोरावहाय नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय ओ गुबै आबादखौनो जेरै माइ आबाद खालामो थिग बिदिनो जोंनिथिंबो दैज्लां बो बोथोरावहाय गुबै आबादखौ माइ आबादखौनो खालामो आलो आरो गोबां सुबुङानो आबादारिफोरानो दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनानो जोंनिथिंजायबो ओ माइ आबाद खालामो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे माखासे मैगं थाइगंनिबो आबाद खालामनायखौ आङो नुनो नो मोनो आरोखि ओ आरो मेसें बोथोराव हाय होनोब्लाथाय ओ जो जोंनिथिंजाय मेसें बो थोरावहाय ओ खायफाया माइ आबाद खालामो आरो बेजों लोगोसे खायफाया माखासे मैगं थाइगं आरो माखासे गोरान खि आ बाद खालामनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो ओम दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनखौनो दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबाद खालामनायखौ नु नुनो मोनो आरो मेसेंबो थोरावहाय बारा एसेबां गासै सुबुंफोरखौबो दैज्लां बोथोराव जायफोरा आबाद खालामो मो बिथांमोनखौ बारा गासैखौबो माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोना आरोखि मानो होनो ब्ला ओ मेसें बोथोरावहाय जोंनो दैनि एसे आंखाल जायो होननानै नै आङो मिनथियो मानो होनोब्ला जोंहा मेसें बोथोराव बारा इसेबां अखाफोर फैया बिनि जा जाहोनावहाय मेसें बोथोराव बारा एसेबां रावबो गास ओ गासैबो माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा अखाफोरबो फैयो ज' ओ दैखौ जोङो अखानि मददजों मोननो हायो नालाय बेनि खायनो ओ दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबाद खौ बांसिन खालामनायखौ नुनो मोनो मेसें बोथोरावहाय खायफा सुबुंफोरा दैनि आंखाल जानायावहाय माखासे मिसिन मथरफोरखौ बाहायनायनै दै दै बो दिरुननानैहाय माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आं। ओ बेजों लोगोसेनो आरो माखासे जोंनि ओनसोलथिंजायहाय ओ जुखाम आबाद आरोल बिदिनो लाव लाव आ बाद आरो बिदिनो माखासे ओ बायदिसिना मैगं थाइगं आबादफोरखौ आं खालामनायखौ नु नुनो मोनो। ओ मानो
औ
गोबां आबादारिफोरानो गावनि दुब्लिफोरखौ बारा एसेबां बिदि खालि दोननायखौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि थिंजाय ओ बयबो मोनसे नङा मोनसे आबादफोरखौ खालामो नाथाय ओ माखा से आबादारिफोरबो दङ जायफोरा मेसें बोथोरावहाय जेबो आबाद खालामा गावनि दुब्लिखौ खाालियै दोनो नाथाय बिथांमोनाबो दैज्लां बोथोरावहाय ओ आबादफोरखौ खालामो आरो। दा दैज्लां बोथोरावबो बिदिनो गोबां आबादारिफोरबो दोङो जायफोरा माइ आबाद खालामनायजों लोगो गोसे माखासे मैगं थाइगं आबाद खालामो ओ जोंनि बे गामियावहाय आङो नुनो मोनो माखासे सुबुंफोरा जेरै ओ मैथा मैथा आबादफोरखौ बा मैथाफोर खौ गावनि ओ दुब्लियावहाय आबाद खालामनाय जायाबाबो दुब्लियावहाय फोजोबनाय जायाबाबो नाथाय गावनि न'नि साखाथिफोरावहाय बिदि गायनायफोरखौ बा मैथा फोनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो बेजों लो गोसेनो आरो माखासे लेसेरा बेफोर आबादफोरखौ खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोरावहाय बा मेसें बोथोराव जोंनिथिं आ बादखौ माइ आबादखौ माबोरै खालामो होनोब्लाथाय ओ नोंथांमोननिथिं माबोरै खालामो बेबायदिनो जोंनिथिंबो गिबियावहाय ओ खोथियाफोरखौ फोनानै लाग ग्रोयो। बिनि उनावहाय गावनि ओ दुब्लि फोरखौ जेरावहाय माइ गायगोन बेयाव दु ब्लिफोरखौहाय ट्रेक्टर बा मोसौफोरजोंहाय हालेवनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला खोथ थियाया गायजानाय महर जायो बा फुजानाय महर जायो अब्ला बै समाव खोथियाखौ फुनानै माखासे रुवानिफोर हाजिराफोर लानानैहाय ओ माइ गायनायफोरखौ आङो नु नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोराव जोंनिथिंजायबो ओ नों थांमोननिथिं जेरैहाय माइ गायनायफोरखौ नुय नोंथाङा फोरमायलांबाय। थिग बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो आङो गायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो नोंथाङा फो फोरमाय जाबावगौ नोंथांमोननिथिंजायहाय मेसें बोथोरावहाय मा मा आबाद खालामो नोंथाङा एसे फोरमायजागोन।
ओ जोंनि ओनसोलथिं जाय मेसें बोथोरावहाय मा मा मोन गायो होनब्ला ओ जेरै बान्दा कबि फुलकबि अलकबि लाइ लाफा मुला आलु बेफोरखौहाय ओ आंनि गाय गायनाय जायो ओ बेफोरखौ बोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ अलकबिखौ गायोब्ला बा फुल कबिफोरखौ गायोब्ला जोङो गिबियावनो हाखौ हालोवनानै मोजां दुफु दुफु हाखौ गुन्दै दुफु दुफु खालामग्रोनानै लानानै बेनि बेगरफोरखौ जावाय नानै बेयावहाय गोजां बोथोर नालाय अखाथ' हाखाया नालाय बेवहाय जोङो बेखौ रज'नो थाखाय खनसेबो खनै दैखौ सारनानै होगोन आरोना नोंथां बेनि उनाव जेब्ला बियो खिलिनानै गिदिर जाबोयो अब्ला जोङो बेखौ फुनानैहाय जोङो लारिन लारिन गायनानै होफिनगोन आरोना नोंथां जाहाथे बियो मोजांसे देरनानै बिबार बारनो हायोबा बेदर थांनो हायो अलखबिफोरा फुलकबिफ्रा बिदिनो जेब्ला जोङो बेयो देरनानै रायो अब्ला बेखौ जोङो खानानै गलाफ्रावबो फानहैनो हायो बा न'फोरावबो जानो हायो आरो जे जोंनो न'खरफोराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेफोरखौ फाननानैनो फैसा मोन रां मोननानै बायनानै लाबोनो हायो बेनि अनगायैबो लाइ लाफाफोरखौ बोरै फैयो होननानै बुङोब्ला आङो जे सिगाङावनो बुंलांदों जोङो हा हाखौ दुखु दुफु खालामग्रोना लानानै बेखौ फोनानै हो बेफोर लाइ लाफाफोर खौ जे जोङो फुनानै गायफिनलायनांगौ गोनांथि गैया जोङो बेखौ डाइरेक्ट हाखौ हालेवनानै बेयाव फोना होबानो जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो आलु खौ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ हाखौ मोजांसे हालेवग्रोनानैहाय ओ जोङो हायावहाय नांगोलजों गोलाव गोलावै लारि लारि हाखौ सिन बोग्रोना लानानै बेवहाय जोङो आलुखौ आलुखौ नार होलांनानै जोङो हाखौ फबनानै होयो जाहाथे जोङो उनाव बेखौ जोङो बुरनायाव खस्थ' जाया बेनि थाखाय जोङो लारि लारिनो गायनानै होनाय जायो जाहाथे जोङो दैफोर नांगौ जाब्लाबो जोङो दैखौ मोजाङै सोनानै होनो हायो आरो दोंना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि जोंनि बिथिंजों बारा गोबां बिबांनिथ' आबाद मावनायखौ नुवा मा माखौ बांसि न होननानै बुङोब्ला जोङो अल कबि बान्दा कबि लाइ लाफा मुला आलु बेफोरखौनो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ नोंथाङा ओ नोंसोरनि ओनसोलसे ओनसोल थिंजाय मायबाफोर आबाद मावबावनायनि सायाव मायबाफोर बुंबावनो सानो नामा नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनिथिंजायबो बारायसेबां ओ ओ बुरजा बिबांनि बिदि माखासे आबादफोरखौ खालामनाय जाया नाथाय ओ बोथोर हिसाबै माखासे माइ आबाद आरो बेजों लोगोसे न'आव जानो आनथाब बेफोरबाय दि माखासे ओ मोनसे मोननै मैगं फोरनि आबादफोरखौ खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो
औ होनब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों ओ सा वरायज्लायनानै नायनानै ओ जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां
औ गोजोन्थों